नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंथ'योना?
औ फ्रियैनो दंथ'यो नोंथां
अ दा नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
अ सावरायनो हागोन दे नोंथां
औ दा आङो नोंथांजों मा होनो दावबायनायनि सायाव एबा गुबुन गुबुन- गुबुन जायगायाव दावबायनानै जा सासे सुबुङा मा होनो
दा
रोंगौथि मोननाय बेफोरनि बागै नोंथांजों एसे सावरायगोमोन नोंथां दा नोंथाङा हाग
अ सावरायनो हागोन दे हागोन दे
दां होनबा नोंथां आंनो बुंहरसै दावबायनायनि सायाव दा जों दावबायनाय होनोब्लाथ' सासे सुबुङा गोदान गोदान जायगायाव दावबायनानै माखासे जायगायाव नुयो एबा जायगायाव मा होनो बिदिनो मावनो रोङै आबादफोर जों बेफोरखौ नुनाय जायो जाय जों गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बेफोरनि माखासे मिथिंगायारि आबहावा एबा मिथिंगाजों बुंफबनाय बायदिसिना बिदिनो समायना रमायना बिबार बागान बेफोरबायदि बिदिनो माखासे न' लुनाय बिदिनो माबा मोनसे मा होनो कम्पानि खुलिनाय एबा माबा मोनसे आबाद मावनाय बिगेनायनि आदबजों गुबुन गुबुन जायगायाव बेयाव गोबां रोखोमनि जों दावबायनानै गुबुन गुबुन जायगानि माखासे मा होनो नुदों फिथाइ एबा मावनाय एबा रोंगौथि बेफोरखौ जों जों बेफोरखौ सोलोंनानै माने गावनि जायगायाव लाबोनानै माखासे जों दावबायनानै बेफोरखौ जों फोरोंफैनो हायो आरो नोंथां जायनि जाहोनाव जोंनि जायगानि सुबुंफोरा मोनथियामोन नुफेरामोन खोनाफेरामोन एबा मावनो रोङामोन नोंथां नाथाय जों बेफोरखौ जाय जा बेफोरखौ जों गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बेफोरखौ लाबोनानै जोंनि मावो जोंनि जायगायाव मावनानैबो गोबां रोखोमनि मा होनो मुलाम्फाखौ जानायखौ नुनो मोनो नोंथां बे मानसिया गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो नुब्ला नाथाय जोंनो नांगौ गोस सोलोंथाइ जोङो ओमफ्रायो बेनिफ्राय जोङ नुनो मोनो दावबायनायनि जाउनाव जोंनि गुबुन गुबुन मा होनो बिदिनो जायगायाव दावबायनानै एबा गुबुन गुबुन हादराव दावबायनानै माखासे जे जोंनि मा होनो गावनि साहस एबा गावनि बिदिनो मा होनो रोंगौथि बेफोरखौबो जों मा होनो जौगानानै लानो हायो आरो नोंथां बेनि जाउनाव जों मोनसे जायगायाव थांनानै गावनि साहस एबा रोंगौथिखौ बिसोरनो देखायनो हायो जायनि जााहनाव जों माखासे रोंगौथिफोरखौ गावनि ओनसोलावबो लानानै फोरोंफैनो हायो आरो जों दावबायनो होनोब्ला गोबां रोखोमनि नुनो मोनो जाय जों फरायसालिफ्रावबो नुनो मोनो जेरै जों उन्दैफ्राव एबा बिदिनो गथ' गथाइ बिदिनो जोंनि फोरोंगिरिया लानानै दावबायलाङो एबा जोंनि फरायसा फरायसालिनिफ्राय मोनसे जायगायाव दावबायो एक्सपर मा होनो इदिनो मोनसे बिजित होनो जाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो जाय जोंनि फरायसालिनिफ्राय लाङो जों बे खौ नुनो मोनो माखासे जोंनि दावबायनायनि मोनसे नांगौ जानाय बास एबा बिदिनो गारिफोरजों मोनसे फरायसालिनिफ्राय माखासे फरायसालि फरायसाफोरखौ लानोनो गोनां गोनान जायगायाव बेबायदिनो काजिरङा बिदिनो शिबसागर बिदिनो बिदिनो दैमा दैस एबा जोंनि खाथि खालायाव थानाय बिदिनो ना मेरि मा ना फोराव लाङो जाय जोंनि सि फरायसाफ्रा बेफोराव थांनानै गोजोननाय मोनो एबा बेफोरखौ हायजौमानि माखासे गान्दा मोसा सिङाव मैदेर लख्रा मोख्राफोरखौ नायनानै नुफेरैखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनो बिसोरनि गोसो बेयाव एबा बिसोरो माखासे नट्स खालामना लायो जाय बेफोरखौ लिरनानै बिसोरो फरायसालियाव गथायनांगौ जायो। नाथाय जों माखासे मा होनो बिदि फरायसा फरायसालिनिफ्राय दावबायनायाव मोनसे आयेन एबा मा होनो? आब्रुथिसे थांनांगौ जाय जों माखासे बिदिनो जाला मेला खालामनाङा ए बा माखासेब आब्रुथिखौ सिफायनाङा। जों फैनानै मोनो माखासे आब्रुथि गै फरायसाफ्रा थांनानै माखासे आब्रुथिखौ सिफायैनाय एबा बै जायगानि माखासे जों पार्कफोराव थाङो जाय जोङो फारफोर बिदि दन्दुला गेलेनाय बिदिनो बिदिनो दुद्रुरा गेलेग्राफोराव एबा जोङो मोनसे आर मोनसे गेलेग्राफोरखौ जों मस्थ' खालामनानै लायो एबा खहा खालामनायखौ नुनो मोनो जाय बैफोरनि सुबुंफोरजों जोङो सोंखारिनो गोनां जायो। बेनि उनाव जोङो माखासे जोंनि फोरोंगिरिफोरनि सायाव गोहोम खोख्लैयो जाय फोरोंगिरिफोर मा होनो बिदिनो सोंखारि होनाय जायो नोंथां। नुनो मोनो दावबायनायाव जों सासे सुबुङा आथि गैयाब्ला जों बेफोर सुबुंखौ लांफानायाव जोबोद मा होनो गोब्राब जायो जाय जों सुबुं एबा सासे सुबुङा मोनसे देहानि मा होनगोन हवा एबा देहानि प्रब्लेम दंब्ला बेफोरो बा राव गाखयोबब्ला मोनसे मा होनो बिदिनो खर' गिदिंनाय गोबायानायफोरखौ जों लांफा मा होनो? बिदिनोसो फोरोंगिरिफ्रा मोनसे मुलि होयो एबा बेफोर मोनसे दावबायनायनि बाहागो फोर बेफोराव जोङो बेखौ लां थानायानायाव गोराव जायो नोंथां दा हिनजावनाव बिसोरबो गोसो जायो थांनो बेनिफ्राय जों दावबायनानै गोबां रोखोमनि फरायसाफ्राबो बिदिनो रोङिखौ रोंनो हायो एबा बिसोरबो मोनसे गोसोआव गोग्गानाय मोनो। जायनि जाहोनाव जों दावबायनो बुङोब्ला खाथि खाला एबा जोंनिखाय जोंनि जायगानि अनगायै गुबुन गुबुन जायगायावबो दावबायनायखौ नुनो मोनो। जाय जोंनि दावबायनायजों जोंनि रोंगौथिखौ बांहोनो हायो नोंथां। बेनि अनगायैबो जोङो जोङो दावबायनायखौ जोङो बिदिनो गोजान गोजान हादरावबो दावगायनाय नुनो मोनो। जाय जोंनि माखासे मा होनो फरायसा फरायसालिफ्रावबो जायो बेबायदिनो राजस्थान बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै माखासे सुबुंफोरखौ दावबायनायखौ नुनो मोनो। जाय बैफोर जायगानि माखासे फिथिनो नुथाय एबा मिथिंगायारि बिदिनो आबहावा एबा जायगाफोरखौ लानानै माखासे जोंनि फरायसाफ्रा माखासे लोगोफोरनो खिथाफैयो। जाय जों नुफेरै एबा खोनाफेरैखौ जों खोनानानै गोबां रोखोमनि मा होनो मोनथिनो हायो नोंथां बेनि अनगायैबो जों गोबां रोखोमनि मा होनो? मुवा बेसादखौ बायनानै एबा मुवा बेसाद खालामनाय एबा कम्पानियाव माबा मोनसे खामानि मावनायफोरखौ मा होनो नुनानै जों बे जों जायायाव खालामफैनो हायो।
औ
जाय जोंनि सुबुङा रोङामोन एबा मोनथियामोन।
औ
नाथाय जोंनि सुबुंफ्रा माखासे जायगायाव थांनानैबो ओरैनोसो थायो। जाय जोंनि माखासे सुबुंफ्रा बेफोरखौ सोलोंनानै लाबोआ एबा जायगायाव फोरोंफैनो हाया नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
जायनि जाउनाव बिसोरो बांद्राय सोलोंथाइ मोनै एबा सोलोंथाइ गैयैनि जाउनाव बिसोरो माखासे रोङिखौ मा होनो बिसोरो फोरोंफैनो हायि जानानै दं। बिनि जाउनाव जोंनि माखासे जायगानि सुबुंफोरा दा सिमबो रोङाखै एबा मोनथिसननो हायाखै नोंथां बियो माबफोर जायो आरो आरो मानो नाथाय जोंनि गुबुन गुबुन जायगायाव जों थांनाय नुनो मोनो। गोबां रोखोमनि सुबुङानो मा होनो जौगासुनाय बेफोर जायगायाव जों गोबां रोखोमनि बिसोरनि दाउ बिसोरनि फानो बिदिनो आबाद मावनाय बिसोरनि जानाय लोंनाय बिसोरनि थानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो। जाय बिसोरो माखासे मा होनो गुबुन गुबुन आदबजों थांनानै थानो हायो। नाथाय जोंनि ओनसोलावबो बिसोरखौ जों बेरायफैनाय नुयो एबा दावबायफैनाय नुयो। जायनि जाहोनाव बिसोरो जोंनि जायगानि दाउ बिदिनो नुथाइफोरखौ नुनानै एबा गायनाय थानाय जानाय लोंनाय खौ बिसोरो माखासे नुनानै गोजोननाय मोनो जाय बिसोरो गावसोरनिथिं नुफेरो एबा मिथिफेरैमोन ओमफाय नोंथां नोंथाङाबो दावबायनायनि सायाव एबथि आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन दावबायनाय होनना बुङोबाथ जों बिराद गोजान गोजानाव दावबायहैनो लुगैयो आरोना मा जेरै बिदिनो थावां टाउनआवथ' बिराद मोजां मोजां जायगा दं जेरै बरफ गोलैनाय जोंथ' जोनोम जोनोमाव माब्लाबाबो बेयावथ' जोंनिथिं माब्लाबाबो बर' गोग्लैनाय नुफेरा जों बेनिखायनो बे जायगायाव खनसेबाबो बेरायहै बेरायहैगोन होननानै सानदों आरोना बे टावाङाव ओमफ्राय बिदिनो आरोबाव बेलेक बेलेक जेरै शिलं शिलंआबोथ' बिराद मोजां जायगा आरो ना बिराद गाननाय जोमनायफ्राबो बिराद खम खम बेसेनावनो मोनो आरो बे जायगाया जेब्लाबो गुसुयै थायो आरोना मालाबाबो बेयाव गरम गरम जाया आरोना बे शिलं जायगायाव आरो जेरै बेफोरबायदिनो बेलेग बेलेग जायगा जों आरो बिदिनो माबा जों गामि इदिनो माबाफोराव गिदिर गिदेर पार्कफोर थायोना पार्कफोरावबो बिदिनो जि मोजां मोजां समायना रमायना बिबार फोर थायो बिदिनो मोजां मोजां साजायनाय बायदिसिना थायो। बेफोरावबो जों बिराद बेरायहैयो आरोना बिराद बेरायनानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनो बिदिनो आरो जेरै बिदिनो काजिरङाफोरावबो जोङो इदिनो बेरायहैबाथाय जि काजिरङायाव बेरायनो होनना बुङोब्लाथ जों मालाबा मालाबा सोरबा सोरबा बिदिनो सोरबा फेमिलियैनो बेरायहैयो सोरबा सोरबा इस स्कुलनि मास्टारफोरा बिदिनो फरायसाफोरखौ गासैखौबो लाङो बेफोर बेफोर समाव जोङो जा इदिनो मा मा नुथाय मा मा जेरै गान्दा नुदोंबा गान्दा बिदिनो मोसा बेफोरबायदि बायदि बायदि जिब जुनार नुयो आरो ना जों बेफोर जिब जुनारफोरखौ जोङो बिदिनो सायडयै इदिनो लिरनानै लानोबो हायो आर ना लिरनानै लानानै जाहाथे बिदिनो सोरबाफोर थाङै थाङाखै दंबा बेफोरनि सिगाङाव बेफोर सायरफोरखौ होफैनो फरायनो फरायहोनो मानो बेफोरनि फारसेबो माबायो आरोना
बेरायनायनि फारसेबो बिराद मोजां आरो
उम
आरो बे बेदिनो गोजान गोजान जायगाफोराव बेरायबा गोसोफोरखौबो बिराद गोजोननाय मोनो जाहाथे जोङो इदिनो जोंनि बेफोरबायदि जायगायाव बिदिनो माबायदि थायो मायो जों बे बेफोरनि बागैथ जोंना बेयाव बारा माबा स्टेनडार्फोर नङा नालाय जों बिदिनो बेलेग जायगाफोराव था थांनानै बिदिनो बेनि जानाय थानाय बिदिनो बेरायनाय माबायदि खामानि माबायदि मावो बेफोरनि फारसेबो जोङो बेरायबाथाय बेयाव थाहैबाथाय साननो थायोबथाय जोङो रोंनानै फैयो आरो जाहाथे जों बे रोंनानै फैनायखौ जों बे गामयावनो फोरोंफैनो हायो बेफोरनिफ्राय गसिबो जोंनि बेरायनाया बिराद मोजां आरोना आरो जों इदिनो गोजान गोजानाव बेरायनोबा जोङो एसे माबा स्ट्रं जानांगोन इदिनो एसे मेलेम गोनां बिदिनो फराय फरायनाय सोलोंथाइ गोनां जानांगोन आरोना बिदिनो सोलोंथाइ गैयालासिनो बिदिनो जों गोजान गोजान जायगाफोराव बेरायनो हाया जाहाथे सोलोंथाइ गैयाबा बिदिनो जों अबेबा मोनसे जायगायाव माबा मोनसे लिरना दोनदोंबाबो जों बेफोरखौ बोरै सिनायनो बेनिखायनो सोलोंथाइ थानांगौ आरोना जों बेरायनो थाखायबो बिराद मोजां माबा स्ट्रंफोर जानांगौ आरो ना जोङो
जोङो आरो बुंनो हायो दावबायनायाव जों माखासे फसे नांगौ जानाय बेसादखौ जों लाखानांगौ जेरै जों दै बिदिनो मुलि बायदिसिना बिदिनो ओंखाम बिदिनो जानाय आदारफोरखौ लानांगौ जायो जों दाउ बायोब्ला माखासे माखासे देहानि गोनांथिखौ सुफुंनो हायो आरो जों गिबियावनो नांगौ जायो दावबायनायनि मोनसे मा होनो नांगौ जानाय बेसादा जोंनिया रां जायजों रां गैयाबा जों मोनसे जायगायाव जों थांनो हाया जेरै जों नुयो थांनाय गोबां रोखोमनि सुबुंफोरखौ गोजौ थाखोनि सुबुंफोरा बिदिनो गोदान गोदान जेरै जोङो ताजमहलफ्राव थांनाय नुनो मोनो जेरै जों डुबाइ बिदिनो गोबां रोखोमनि जायगायाव थाङो नाथाय बिसोरो गोबां सोलोंथाइ गोनां आरो बिसोर गोबां लेंगुवेज रोङो जेरै इंलिस हिन्दी आसामिस गोबां रोखोमनि बिसोरो लेंगुवेज रोङो जायनि जाहोनाव बिसोरखौ रावबो सुबुङा थगायनो एबा बिसोरखौ मोनसे जेंनायाव गोग्लैनो हाया जाय बिसोरो रोंखा राखा जानानै मोनसे जायगायाव दावबायलांनो हागा हायो एबा दावबायहैनानै बेफोर रोखोमनि मा होनो गोजान गोजान दावबायनानै गोबाव रोंगौथिबो मोनबोयो बिसोरो गावसोरखौनो एसे एक्सप्लेन खालामनानैबो होयो जाय सुबुंफोरा दावबायनो दावबायफेरनो मोनै एबा दावबायनोा रोङैफोरनोबो ए फोरमायना होयो बिसोरो जायनि जाहाव बिसोरो से गुबुन गुबुन हादरावबो दावबायखांनाय मानसि जेरै हा बिदिनो चाइना आमेरिका रुस बिदिनो साउथ आफ्रिका बेफोरबायदि जायगायाव बिसोरो दावबायनानै गोबां रोखोमनि ग बिसोरखौबो माने नुनो मोनो जाय बिसोरो डायरि हिसाबै लिरनानै दोनो जायनि मुङाव जोङो खोनानो मोनो गोबां रोखोम रोखोमनि दावबायगिरि एबा दावबायनानै जोंनि ससियेल मिडियायावबो गोबां रोखोमनि नुबाय थायो जाय जोंनि दावबायनानै गुर गोर मा होने गोबां हादरनि मा होनो बिदिनो मोनसे मोनसे मोनसे मावनाय एबा मोनसे मिथिनो मोनैखौ जोंनो मोनसे मबाइलनि गेजेरजों मिथिहरो जाय बिसोरो ससियेल मिडियाआव ओंखारनानै गोबां रोखोमनि दावबायनानै बिसोरो देखायनानै जों गोबां रां खामाय नुनो मोनो जाय बिथांमोना गोबां रोखोमनि मा होनो सोलोंथाइ गोनां